औ खुलुमबाय नोंथां
थां औ नोंथाङा मा खालामदों?
ओंखाम जाखांनानै नआवनो जिर
औ औ नंगौ नोंथां नोंथां जोङो बिदिब्ला दिनै ओ जोंनि गायनाय फुनाय जोंनि माबायदि गायो बा माबायदि ओ खा आबाद मावनाय जायो बेफोरनि बागै एसे सावरायलाय नामा नोंथां
नंगौ नंगौ थारैनो सावरायगोन नंगौ।
थां नोंथाङा गायनाय फुनायनि बागै मा मिथिगौबा माबायदि ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव आबादखौ मावनाय जायो एसे नोंथाङा फोरमायना होलाय नोंथां।
नंगौ थारैनो फोरमायगोन जों आबाद होनना बुङोब्लाथ जों ओ जोंनि माइखौ मुंखआबा जाया मानोना जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव गुबुन रायजोफोरनि बायदिथ थाजों एबा रुथिजों जों जानानै थानो बा रुटि जोंनि जोंनि जा हा दं बा जा दुब्लि दं बेयाव गमनि आबादा जाया नालाय बेनिखायनो जों माइ आबादखौ मावनाय जायो। मानोना जोंनि हाया माइ आबाद माइ आबाद मावनो थाखाय माने जाखिनि गुन नांगौ बेखिनि गुना दङ औ बेनिखायनो जों गुबैयै माइनि आबादखौनो मावनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
नों बिथांमोननिथिं मा मा माइनि आबाद मावो? नथाङा एसे फोरमायदो।
औ नोंथां जोंनि जोंनि बे ओनसोलथिंथ गोबां माइ आबाद मावनाय जायो। गोबां नामनि माइ मावनाय जायो आरो नोंथां। गोदोनिफ्रायनो जों उन्दै समनिफ्रायनो माखासे माइनि नामफोरखौ मिथिबो बेफोर जाबाय बाहादुर ओ माइस दामाइ आरो मायसुरि बेफोरखौ जोङो माइब्रा जोसा बेफोरखौ जोङो नुबोनो मोनदों। ओ गोदोनि बा जों उन्दै समाव गायबोनाय माखा माखासे माइफोरखौ दा आथिखालाव जोङो गायनायखौ नुनो मोनला। मानो होनबा माइ फोरा आथिखालजों गोदान-गोदान माइ ओंखारनो हमबाय आरो नोंथां। औ गोदान गोदान माइफोरखौसो दानि सुबुंफोरा गायनो हमो मानो होनोब्ला दा ओ जुगजों लोगोसे समजों लोगोसे दावगालांफानांगौ। होननाय मोनसे बाथ्रा दङ नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो औ बेनिखायनो सुबुंफोरा आबाद जायफोरा आबाद मावो बिसोरो बिथांमोना आबादखौ गोदान-गोदान गायनो हमो माइफोरखौ गोदोनि जों उन्दै समाव नुबोनाय माइफोरखौ दा नुनो थां गैया आरो नोंथां औ नोंथां औ नोंथाङा एसे दे ओ खोथियाफोरखौ माबायदिओ फो फोथियाफोरखौ माबायदि फैयोबा माबायदि खालामनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायलाय नोंथां
नंगौ-नंगौ थारैनो जोङो गिबियावनो माइ गायनो थाखाय जोंनो जोलै हिसाबै नांगौ जायो खोथिया जायखौ जों खोथिया होननानै बुंनाय जाङो जायो जों खोथिया फोनायखौ माबायदिहाय फैयो आं एसे फोरमायथिनोसै
औ नंगौ नोंथां फोरमायदो
गिबियावनो जोंहा दुब्लि फोथार फोथाराव जोङो हालेवनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो बेयाव जोंहा थोजासे एसे बिबांनि दैनि गोनांथि जायो ओ जोंहा बै बै दुब्लि फोथाराव दैजों लोगोसे ओ‌ हालेवनानै दै खौ हाखौ मोजाङै मिक्स खालामजोबनांगौ हालेवनानै मोजाङै गुन्दै खालामजोबनांगौ औ हालेवखांनायनि उनाव हालेवखांनायनि उनाव जोङो बैखौ हालेव नाय फोथारखौ जोङो मै होनाय होनना बुङो जाय बेखौ जोङो होयोब्ला स्लिम जायो बेखौ मै होनाय होननानै बुङो औ अब्ला फोथारा स्लिम जायो बिनि उनाव जोंहा बै माइज्लिनि थाखाय दोननाय माइरं जायखौ जोङो सानथाम सानब्रैनि सिगां। दैयाव सोमना दोननानै सानसे दैयाव सोमना दोननानै जोङो बोखाङो बोखांनानै जों बोरियाव दैखांनानै दोनो औ हायाव लखबनानै जोङो हिफोरजों सिफोरजों एबा बस्थाफोरजों खोबनानै दोननाय जायो। साननै सानथाम दोननानै दोननानै जे ब्ला माइआ एसे एसे गाजा बेरो अब्ला जों बेखौ लानानै बै जोंहा हालेवनाय फोथाराव मै होनाय फोथाराव बेखौ जोङो सार फुंनानै होनाय जायो सारफुं फ्रावनानै होनानै जों फोनाय जायो औ। थिग बेफोरबायदिनो ओ जोंहा ओ थामजि सान बा जिदाइन सा सानबा थामजिनि एसे बांद्राय सान माइला लानानै माइ थिग बेफोरबायदिनो जोंहा खोथिया लासै लासैनो जौबोनो हम हमो
औ नोंगौ नोंथां औ नोंगौ नोंगौ नोंथां औ
बेबायदिनो जों माइखौ माबायदि गायनानै माबायदि हायो नोंथाङा एसे फोरमायदो।
औ नोंथां जोङो बिदिनो नोंथाङा जेरैबायदि खै थिया फोनायनि बाथ्रा बुंबाय बे बाथ्राया जोबोद ओ थार बेयो नोंगौ। ओ बिदिनो ओ खोथियाखौ फोनानै जोङो माइ गायनो थाखाय थियारि खालामो जेब्ला ओ जोङो बिदिनो औ जोङो हाल एव दुब्लिखौ हालेवनानै लाग्रोयो हालेवनायाथ जोंना आबाद गोदोनि समाव मोसौजों नांगोल जुंगाल लानानै एवनाय जायोमोन नोंथां। दाथ जोंना ओ ट्रिप क्टर फैबाय बेखायनो ट्रेक्टर जो जोंसो एवनाय जायो। दुब्लिखौ बिदिनो एव ग्रोनानै लाबाय एवना लानानै ओ गोदोनि बायदिब्लाथ जोङो मोसौजों एवनानै जोङो बिदिनो नांगोलजों ओ एवनानै मै होननायजों जोङो दुब्लिखौ ओ स्लिम बानायनानै लायोमोन आरो। नोंथां नाथाय दानियाथ ट्रेक्टरजों बि बिदिनो ओ गाव हारसिंनो स्लिम जानानै थांखायो बिदिनो जों खोयथियाखौ औ जों खोथियाखौ फुबाय फुनानै बे दुब्लिखौ एवखांनायनि उनाव गायनाय जायो आरो नोंथां थियारि खालामनाय जायो। बिदिनो जोंना‌ औ जोंना उम मोनसे मोनसे मास बा ओ मोननै बिदि थानानै जोंनिया माइआ गोरलै गोरलै बिबार लानो हमो दोरसे फिथाइ औ बिदिनो फिथाइ जालाङो फिथाइ जानानै जेब्ला माइया मोननो हमो गोमो गोमो गाबनि जायो ओ अब्ला जोंनिया माइया हानो जाबाय होननानै जोंनि हौवा मानसिफ्रा मिथियो आरो औ अब्लानो माइखौ जोङो मोनबाय होननानै माइखौ हानाय जायो आरो नों थां माइ हानायावथ जोंङो माखासे माखासे नआवबो हायो जायफोरा नआव माखासे मानसि दङ हौवा मानसिफोर आरो‌ सोरबा खायसेफोरा हाजिरा खामलाफोर होनानै हानाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ
औ नंगौ नोंथां नों बिथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो हिनजावफोर हौवाफोर माइ हानायफोरखौ नुफेरबाय नामा नोंथां
नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ जोंनि ओनसोलावबो थिग बेफोरबायदिनो हौवा माहारिल नङा हिजाव हिनजाव माहारियाबो दुब्लिफोर फोथाराव माइ हानायखौ जों नुबोदों। हाजिरा खामलाबो मावनो थाङो एबा गावनि नखराव हाखांनायनि माइखौ हाखांनायनि उनाव गावसोर जुदि समा मिलायोबा एबा सम समा गोरोबलायोबा गुबुननियावबो सावरि जाहैनाय एबा हाजिरा मावहैनाय बा खामला मावहैनाय बेफोरखौबो जों नुबोदों। ओ थिग बेफोर बादिनो हिनजाव माहारिया हौवा माहारिजों समान समान दावगालांनाय ओ एबा समान समान आगान जोबनायखौ जों दानि मु
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ औ
बेफोरनो माइखौ हाखानानै लाना फयो लाना फैनानै औ नंगौ दे बुंलाय नोंथां
नंगौ औ बु नोंथाङा बुंलाय मा होनदोंमोन।
औ औ औ थिग बेफोरबायदिनो जोंहा माइखौ ओ खांना लाना फैनानै माइखौ जोङो नानाय जायो बे मोसौजों आगोलथ बांसिनानो मोसौ थजों नायोमोन। नाथाय दानि मुगायाव जोङो गोदान मुगायाव ट्रेक्टरजों बांसिन सिन नानायखौ थे खथरैबा मेसिनजों जों नानाय खौ बांसिन नुनो मोनदों सै मानोना ट्रेक्टर एबा मिसिन जों नायोब्ला समनिबो इसे माने एसे खम समावनो जोंहा खामानिया मावफुं जायो एबा खम समावनो गोबां माइखौ जों नाखांनो हायो। ओ थिग बेफोरबायदिनो जों माइखौ माइखौ नाखाङोब्ला जोंहा जो माइनि फ्राय मोनसे जिगाब होननाय बुस्थु ओंखारो बे जिगाब गाबखौबो जों फाननानै जों फैसा आरजिनो हायो लोगोसे माइखौबो गावनि जानाय आन्थाखौ लाखिनानै सो सोर हाबा बैसोरनि आंखाल जादों दोंबा जों माइखौबो फाननानै गावनि आंखाल खौ सुफुंनायखौबो जों नुबोदों
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
नंग नोंथांमोननिथिं माइजों लोगोसे गुबुन आबाद
औ औ नोंथां जोंनिथिं बिदिनो माइजों लोगोसे गोबां गुबुन ओ आबाद फोरखौ मावनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां जोंनि ओ माइ गायनाय थ जोङो दैज्लां समावलसो गायनाय जायो नोंथां माइ खौथ जोङो बे समाव नि थाखाय जोंनो गोबां दैनि नां दै नांगौ जायो नोंथां बिनि थाखायनो जोङो दैज्लां समावलसो माइखौ गायनाय जायो। नाथाय बिनि अनगा जोङो मेसें सिङाव गोबां आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोङो बेसर फोर फैयो आरो धोनन्दियाफोर फोनायखौ जों नुनो मोनो जेरै गम जुखाम बेफोर बायदिसिनाखौ जोंनि ओ मेसें बोथोराव मावनाय जायो आरो नोंथां। बेफोरखौ मावनानैनो। गोबां नखरा ओ फालांगि खालाम नानै गावनि नखरखौ सोलिलांगासिनो आरो नोंथां। औ बिदिनो औ बिदिनो गोबां बायदिसिना आबादफोर मावो औ थां नोंथांमोनथिं बिदिनो मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथां एसे बुंलाय
नंगौ थारैनो बुं गोन जोंनिथिंजायबो नों थाङा बुंनाय बायदि बेफोर आबादखौनो मावनाय जायो बे जों लोगोसे बाय दिसिना गावनि नखरनि बारियावनो। जायगा एसे दखरसेयाव। जायगा दङब्ला बिब्दिनो गय बागोन फाथै बागोन। बायदिसिना ओ बायदिसिना मैगं थाइगं जेरैबायदिहाय गरसि जोगोनार खुमब्रा बेफोर बायदिसिना मैगं थाइगंखौबो आबाद मावनाय जों नुनो मोनो लोगोसे बेनो बेफोरखौ हाथाय बाजार फोराव फाननानै गावनि नांगौ जानाय आंखाल जानाय मुवा बेसादफोरखौ बायना लानै खौबो जों नुनो मोनबोदों। थिग बेफोरबादिनो जोंनि समाजाव गावबा गावनि नांगौखौ बे बेफोरबायदिनो सुफुंबोगासिनो दङ नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
बिदिब्ला नों
बिदिब्ला जों औ जो ओ नोंथां जोंङो माइ गायनाय फुनाय बा ओ रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
नंगौ नोंथांजोंबो आं सावरायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय औ औ थारैनो दे बिदिब्ला।
बिदिब्ला जोङो दोन्थनोसै नामा नोंथां औ दे गोजोनथों।